हेल' नोंथां औ यै औ खोनादों नों
औ ओ आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नों बिथांजों फन खालामनाय जादों ओ बे आयदानि सायाव आयदायानो जाबाय जेनेबा जोङो बर' हिसाबै जों बा बर'फोरा माखा माखासे समाव जोङो ना हमनानै जायो ओ बिलोफोरनिफ्राय दैमाफोरनिफ्राय बै नाफोरखौ जोङो मा मा आदबजों हमो बा ओमफ्राय जोङो मा मा नाफोरखौ जों हमनानै मोनो बेफोरनि सायावनो एसे ओ सावरायनो थाखाय ओ नोंथांजों माने सानदों आरो ना।
औ औ।
औ।
बेबायदिनो होमबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओजेनब्ला जों दा नाखौ मा माबायदि आयद जों हमो होनोब्ला जोंनिया खरस सुबुंफोरा बा बर' आइजोफोरा जोंनिया ना हमनायावथ' जोंनिया जोबोद आखा फाखा खा। बेबायदिनो जोंनिया बर' आइजोफोरल' नङा ओ बर' हौवाफोराबो जेनेबा बेबायदिनो आखा फाखा ना हमनाय बा बिदिनो ना सारनाय बेबायदिनो जोंनिया नाखौ माबायदिहाय हमो होनोब्ला ओ जोंनिया बर' आइजो फोरा जेखाय जेखाइ खबाय लानानै ओ ना गुरो एबा ना हम थाङो आरोना बेबायदिनो ओ जोंनिया हौवा सुबुंफोरा बा हौवा मानसिफोरा जोंनिया नाखौ ओ जेने जोंनिया सेन एबा बेबायदिनो खखा बेफोरबायदिजों जोंनियाव बांसिनै जोङो हमनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो ओ जेनेबा जोंनिया बिलो ओ बा दं अ दैमाफोराव जोंनिया ओ आलि खोथेनानै एबा थेनानै जोङो ना जारनानै ना हमनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो हौवा सुबुं फोरा बिलो बा बिदि दंगफोराव जोङं ना हमनो थांनाय बा बिदिनो बि होथेनानै बा बिदिनो जे जों आरो बायदि रोखोमजों बायदि आदबजों जोङो ओ हौवा माहारि एबा हिन्जाव माहारिफोरखौ ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो औ जोंनिया मा मा ना मोननो थाङो होनोब्ला जोंनिया बिलोफोरावहाय बांसिन जोंनिया बिलोनि ना आरोफोर बिदिनो जोंनिया फिथिख्रि ना आरो सें ना आरो गोरि ना आरो बेबायदि बिदिनो जोंनिया बालाबोथिया आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ बायदि रोखोमनि खल ना आरो सिंग्रा ना आरो बायदि बायदि ना खांख्राइ ओ हमनानै जेनेबा मोनबोनो हाबावो बेबायदिनो जोंनिया गोबां बेफोरबायदिनो आगोलनिफ्राय बिदिहाय जोंनिया ना हमनाय ओ हादबा सोलिगासिनो आरो ना नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ जेनेबाहाय माबायदिहाय ना हमो एबा माबायदिहाय ना मोनो बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथाङाव जोङो ना हमनाय होनोब्ला बेयो मोनसे जोंनिनो ओ ओ जोंनि बर' सुबुंफोरनि अबा बर' माहारिनि गेजेराव गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि माने मैहुर खालामनाय जायखौ बुङो नाहा मैया थांनाय बा जोङो मैहुर खालामनाय बा नाखौ जोङो बिलो दैमाफोराव हरनानै लायनाय बे जोंनि गेजेराव बे हुदाया दङ। माने बेबायदिनो जोङो ना बायदिसिना नाय दोननानै गुरनानै जानानै मोजां मोनो। बेखौ जोङो माबायदि हमो होनोब्ला जोङो गोबां माखासे आइजेंफोर बाहायनानै हमो जोङो जेरै ओ सेन खखा खाखि लोगोसे जोङो ओरैहाय ओ फल' बिनि अनगायैबो जोङो आस्रा जे बिदिनो माखासे आरो बेबायदिनो जेफोर दङ जोङो बिनि उनावहाय बाथा ओ होनाय जायखौ जोङो ओ बाथा होनानै हमो लोगोसे ओ लफायनानै जोङो बोरसि जायखौ बोरसि होननानै बुङो लफायनानै बेजोंबो जोङो हमो बेबायदिनो जोङो ओ दैज्लां समाव जोङो बे खखा ओ खाखि आरो सेन बेफोरखौ जोङो बांसिनै दैज्लां बोथोरावनो जोङो सा यहोयो आरो बोहैनायफोराव बा माइ आबाद फो थारफोराव जोङो ओ फोथारफोरनि आलियाव उम दुब्लिनि आलियाव जोङो सानानै दोनहोयो होमब्लानिया बे दै बोहैनायजों गोबां जोङो रोखोमनि नाफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरै फिथिख्रि नास्राय गोरै मालाबा समाव मोजां मोजां गिदिर ना ओ जेरै खल बारालि उम ओमफ्राय ओ माखासे फख्रिनि नाफोर जोङो नाखो फख्रियाव फिसिजानाय नाफोरखौबो जोङो बै दैज्लां बोथोराव लोमस्रावनानै फैनायाव बे फैनाय नाफोरा बेयाव नांफैयो आरो बेबायदिनो लाबोनानै जोङो ओ बायदि रोखोमै जोङो संनानै जाफैयो बा जोङो ओ गोबां माने बांद्राय बुरजा मोनबोयोब्ला जों बेखौ जाख'नो हाया नाथाय बेखौ जोङो ओ फोराननानै लायो उनावहाय थिना जानो थाखाय जोङो फोराननानै दोनो बेनि अनगायै ओमफ्राय जोङो बेखौ बै ना गोरानफोरखौ जोङो बुजा मोनोब्ला बे फोराननाय ना गोरानफोरखौ ओ जोङो ना नाफाम जायखौ नाफाम होननानै बुङो बे नाफामखौबो जोङो बेजोंनो देनानै लायो ओ उनावहाय माने एब जोङो द' दान स्नि दामहालागै जोङो बेखौ गोसो जाब्लानो थिनानै दोननानै जानो हायो बेबायदि खालामनानै जोङो बेनि अनगायैबो जोङो ओह आइजोफोरा जुदि बबेबा समाव न'खराव जेबो गैब्रबाब्ला माने थाब माने मोनसे गुरब्रबनानै लायनाय हुदा दङ जोंनियाव ओ जेरै जोङो आइजोफोरा जेखाइ खबाय लानानै बिसोरो जुदिव न'खराव जेबो जानो गैयाब्ला बा गोजा गोजा बा ओ बेबायदि समाव बिसोरो थाब थांब्रबनानै दुब्लि बाद बिलो एसे दै लोमस्रावनायफोराव थांनानै ना गुरब्रबनानै लायनाय बे हुदा दङ। जोंनाव बे गुरनाय समाव जोङो माखासे नाफोरखौ मोनबोनो हायो जेरै ओ ना मावा थिख्रि ना नास्राय गोरै फिसा फिसा दै गोदाननि ओंखारजेननाय जों नाफोरखौ बे समाव मोनबोयो बेबायदिनो बिसोरो लाबोनानै माखासे न'आवनो थाखायो जोंनावथ' माखासे मैगंफोर जेरै मैथा ओह बिदिनो उम खुमब्रा लाउ ओ बेबायदिनो माखासे बेफोरबायदि ओंख्रिफोरजों गोथावनो संनानै जाब जाफैयो आरो ओ बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो जोंखौ जायखौ बाथा होननाय बुङो बेखौबो जोङो ओह गोबां समाव जोङो बेयावहा माने जोङो मालाबा समाव खानस्रि खानसिजोंबो जोङो बोनो ओमफ्राय जोङो फै माखासे एम्फौफोरनि बा ओह खैजिमा बायदि बा बंफ ब्रमा जों मा बुङो बे खौ ओइ गोसोम गोसोम जाद बोरैबा ओ खुजिमा बायदि जाद दं। बेनि बिदैजोंबो जोङो बे नाखौ ओ होबोनो आरो माथा बोननाय होननाया बेखो जोङो बेयाव बोरसियाव जोङो सुना दोननानै जोंङो बेखौ होनानै फैयो अब्लानिया जोङो उनावहाय ओ बेला मोनसे दोननायनि उनावबा जोङो मोना मोना दोननानै बेनि अखायै फुङाव जोङो नायनानै लायो बेबायदिनो नाया माने बैफोराव अरनानै थायो आरो अब्ला जोङो बेखौ लाबोनानै जाफैयो बेनि अनगायैबो आरो जों जायखौ लंफायनाय होनो बिनि उनाव बे लफायनाया जाबाय जोङो औवा बिसुवाव जोङो दिरुंजों बोरसिखौ खाना लानानै जोङो खानसैबा बिदिनो माबा मोनसे जाग्रा नानि मोजां जानो मोजां मोनग्रा आदारखौ जोङो होनानै बेखौ बोननो बोनबाय थायो आरो। जेब्ला जोङो बेखौ अरो अब्लानो बोखाङो थिग बेबायदिनो बेफोर आदबजों माने नाफोरखौ हमो। जोङो आरो खुसियाखौ बो जोङो दैज्लां बोथोराव बिदि बोरसिजों हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो एम्बौफोरजों होनानै माखासे बिदि गाव बे खुसियाफोर जानो मोजां मोनग्रा जोङो आदारखौ फोनानै बेबायदिनो जों बोरसिजों हमनानै लाबोयो। बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां समाव जोङो गोबांइ आलादा आलादा आगजुफोरजों बा मुवाफोरजों जोङो ना हमनानै जाफैनायखौ नुनो मोनो। ओ नोंथांमोननिथिं जेनेबा ओ बर'फोरनि मोननैसो ओंख्रि जानायनि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ जेनोब्ला औ जेब्लाखि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिया बर' आइजोफोरा थाबनो जेनेबा न'आव जेखाइ खबाय थाबोला जेबो गैयाबा गोजा गोजा जोंनिया थाबनो दैमा बा दंग'फोराव थांनानै जेनेबा ना गुरब्रबनानै बा ना हमब्रबनानै जोंनिया लाबोनानै न'आव संनानै हौवा माहारिफोरनो जाहोहोयो आरो ना बेबायदिनो जोंनिया ओ न'आवनो थानाय जेनेबा गोखै गोखा बेफोरबायदि हमथंनानै बा थिंनानै जेरैहाय जोंनिया ना मावा फोरजों ओ मैथा गोखैजों संबा जोबोद सथ मोनजायो आरो ना। बेफोरबायदिनो जोंनिया बिदिल' नङा ओ जेनबा बै बालिया बोथियाफोरखौ जोंनिया थाइगिरजों संबोलाबो बे बेथ' जोंनिया न'आवनो मोनखायो नालाय मिथिंगानिफ्राय बेफोरजोंबो ओ जेनेबा थाइगिरजों संब्लाबो जोबोद खद मोनजायो आरो बेबायदिनो जोंनिया औ जेबो गैथाराबोला ओ जेनेबा मिथिंगानि खाथिंनाय मैगं ओ जेरैहाय जोंनिया गुथा गुद्रा थुनथुनि बायदि गोथां मैगंजों जेनेबा खारदै खारै मैगंबो जोंनिया संनानै बर' आइ जोफोरा हौवा माहारि संना जाहोयो आरो बेबायदिनो बिदिल' नङा।। जोनिया मालाबा गैथाराबा ओ जेनेवा अनलायावबो ना खांख्राय होनानै ओ सं संनानै जाजायो आरोना आरो बेबायदिनो औ बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगं ओ गोथां मैगं थाइगं जोंनो जोंनिया संना जाजाबावो ओ जेरैहाय जोंनिया खुम्ब्राजों जोंबो ओ ना संना जाजाबावो आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ बिदि संनाल' जानाय नङा ओ जोंनि सेंना गोरिनाफोरखौ खावनानै बाथोन बानायनानै एबा सेफ्लेनानै जों बेखौ ओंखाम गोजांदों जाब्ला जोबोद खद मोनजायो।।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोंनिया गोबां आरो
बर' आइजोफोरा ओ ना हमनानै ओ गोथां गोथां मैगंफोरजों संनानै ओ जायो आरो ना।
औ
नो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो ओ जेनेबा आबै आबौ बा आइमोना बेफोरबायदि सम संना होनायखौ जोङो नुबो नुबोदों एबा ओ मिथिबोदों। बेबायदिनो ओ जोंनि गोबां ना जेनेबा जोंनिया दंग'फोराव गोबां ना मोनबोयो जेरैहाय जोंनिया हांगार ना मा होनो जेरैहाय जोंनिया बोथिया ना होनो। जेरैहाय जोंनिया ओ थुरि ना होनो आरो जेरैहाय जोंनिया ओ ना खावै होनो आरो बायदि बायदि रोखोमनि जोंनिया नाफोर हमना लाबोनानै बिदिनो जोंनि या गोथां गोथां मैगंफोरजों संनानै ओ जेनेबा जाहोफोयो।
औ नंगौ नगौ थारैनो। बे माने जोबोद मोजां आरो बे जोंनि ओ मोनसे बर' आइजोफोरनि मोनसे हुदा बियो। अ औ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो जोङो फोजोबनोसै। औ दे औ नोंथां दे गोजोनथों नोंथां।